नोंथां अ' औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथांखौ ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय।
औ सोंदो
औ नोंथां दा नोंथाङा फ्रि ना?
आङो फ्रि औ
अ' अब्ला नोंथां आङो नोंखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंङो माने नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो दा जों आं टपिकखौ ओ जोंनि हादरनि बेखार जेंना बेखौ रायलायनो होन्नानै सानदोंमोन आरो नोंथांजों
औ औ रायलायनो हागोन
औ औ थ' होमब्ला नोंथां जोंना बेखार होनोब्लाथ' जाय माने ओ ओ जेबो खामानि गैया थामहिनबा जेनेबा खाम मोनसे खामानि मावनानै जेनेबा थि मोनसे खामानि मावनो गैय गैया आरो बिसोरहा ओ जाय जेरै थामहिनबा रां आरजिनाय मानाय बेफोरनि जेबो लामा गैया बेफोरबायदिखौ होन्दों होनो आरो।
औ औ
दा बे बेखार जेंनायाथ' जोंना भारताव मोनसे गोबां गिदिर मोनसे जेंना आरो। दा जोंनि भारतावहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर ओ जेनेबा बैसो बिदिनो नैजि थामजि बोसोरसोनि सेंग्रा ओ सिख्लाफोर बा जेनेबा हाबा जानायफोरानो होनो आरो बिसोरो माने गोबां खामानि गैया थामहिनबा बेखार जानानै दं आरो दायो।
औ औ।
दा नोंथाङाबो माबाफोर एसे बुंदेरबावनो सानदों नामा बेयावहाय।
बेखार जेंनाया मेनलि जायो जों सोलोंथाइ थानानैबो माखासे खामानि मावनो हानाय केपासिटि थानानैबो खामानि मोनिखौ जोङो बेखार जेंना होननानै बुजियो।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
मेइनलि बेखार जेंनाया सोमजियो जेब्ला जों माने माबा मोनसे सुबिदानि आंखालाव सरखारनि सरखाराबो दिनै गभारमेन्ट जबफोरखौ माने होजोबनो हा - हाया आरो जों फारसे गावनि जे इउथ्सफ्राबो माखासे स्किल डेभलपमेन्टनि खामानिफोरखौ जुदि जों सोलोंनो हायोब्ला बा जों रोंगौ स्किल डेभेलपमेन्टनि माखासे खामानिखौ जों रोंगौथि लानानै जों गावबाागाव लाइन लाइन जों थाङोब्ला निथसय बेखार जेंनानि माखासे सलुसनफ्रा जानानै फैनो हागौ आरोखि। बेनिखायनो जोङो सरखारखौल' बा माबा मोनसे गभारनमेन्ट जबखौल' आसा खालामालासिनो
औ।
जोङो जिखुनु गाव गावनि केपासिटि गाव मावनो हानाय खामानिखौ जेरै बार बार होन जों सेलुनाव मावनो हायो सोरबाया टेलरिं मावनो हायो थिग बेबादिनो गावखौनो गाव एंगेज खालामनो हायोब्ला बेफोर बेखार जेंनाया माखासे सलुसन जागोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
माखासे औ औ नोंथाङा। बुंलाय नोंनि बादिब्ला जों माबारै नोंनि अपिनियन बादि बिदिबा माबायदि जोङो बे गिदिर इसुनि सायाव बा मारै चेन्ज लाबोनो हागोन आनइमप्लयमेन्टखौ बोरै। बेखार जेंनाखौ बोरै सोलायनो हागोन बा बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होयोबा मोजां जाबावगोन नोंनि भीउयै।
औ औ नोंथां आंनि बदिब्लाबो नोंथाङा जेनेबा जाहोन खोथाव बुंखाबाय। जे जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायबो जोंहा बेखारनि जेंनाया बारायगासिनो। ओमफ्राय नोंथां बुंनाय बायदिनो स्किल गैया मानसि फोरनियावहाय जेनेबा स्किल डेभेलप खालामनो बिसोरो नाजाया आरो जोंहा एवारनेस प्रग्रामफोराबो खम जेनेबा मा स्किल डेभेलप खालामनांगौ बेफोरखौबो जोंहा मिथि नो मोना मानसिफोरा। बिदिनो जेनेबा आरो मानसिफोराबो गभनमेन्ट जबफोरखौ नेनानै थायो नालाय। गावनो मोनसे माने गावनो मोनसे आइदिया लाबोनानै जेनेबा माबा मोनसे स्टार्टआप जब बेफोरखौ जोङोनियाव मावनायखौ खम नुनो मोनो आरो।
औ औ
दा बेफोरखौ जोङो खमायनो थाखाय जोङो बेनो जेनेबा जायगा जायगा जोङो। एवारनेस प्रग्रामफोर लानो हायो बिदिनो। जोंनि दिनावथ' बयनावबो मबाइलफोर थाखायो नङा होनोमबा दायो बे मबाइल फोराव जोङो इन्टारनेटाव जोङो सार्च खालामनानै नायनो हायो। बा जोङो दाथ' ए आइ नि जुब नङा होमबा दा जों बे ए आइ आवनो जोङो बिदिनो ए आइ निफ्राय जों बहुत साजेसन लानो हायो माने ए आइ खौ जों बाहायनानै जोङो ए आइ निफ्रायनो मा मा मावनाया मोजां जागोन जेनेबा बेफोरखौ खालामनो हायो आरो।
आरो आरो सरखारफोराबो एसे नाजायोब्ला माखासे प्राइभेट सेक्टर माने इन्डास्ट्रिलाइजेसन बेफोरखौ खालामोब्ला जोंनि लकेलिटियाव माने बहुद माने डेभेलपमेन्टआ फैगौ आरोखि सासे ओ एसे एनै रोंनानै थानाय सुबुंफ्राबो खामानि मोनगोन। इन्डास्ट्रिफोर था- थायोबा आरो माखासे ओ गायनाय फुनाय माबानि सायावबो एवेरनेस होयोब्ला। बेहायबो एंगेज जानानै थानो हागोन दा बेफोरबादि जोंनि गेजेराव माखासे एनजअ' बा सरखारनिफ्राय मदद मोनोब्ला जों माने लाइमोनफ्राबो बहुद आवगायनो हागोन आरोखि आन इमप्लयमेन्टनिफ्राय
औ औ औ औ।
बेबो मोनसे जाहैबाय।
औ जोङो बिदिनो जेनेबा जोङो ओ साख्रिफोर बिदिनो प्राइभेट सेक्टरफ्रावबो जों मावलाबाय थानो हायो।
औ औ।
ओमफ्राय आरो जोङो मोजाङै फिसा फिसा ओ बिजनेसफोरबो जों स्टार्ट खालाम ग्रोनो हायो आरो जेनेबा फिसानिफ्रायनो जागायनानै जोङो उनावहाय गिदिर बिदिर खालामलांनो हायो। बेफोरनो जों जेनेबा जोङो जोंबो फिसा फिसा स्टार्टआप खालामनायफोरखौ जोंबो सापर्ट खालामनो हायो आरो ज जेनेबा जायफोर जेनबा इसे एनै स्मल बिजनेसफोर खुलिदोंबा बेफोरखौ जों एसे जों सापर्ट खालामग्रोनो हायो आरो फार्स्ट गिबि समावहाय।
सासे मानसिया जुदि गावनो गावनो निजजि नाजायोबा इन्टारप्रिनिरशिप जानो हा हायोबा बे गुबुनखौबो साख्रि होनो हानाय बा सोरखौबा खामानियाव लाबोनो हानाय बे माने सरखारनि अनगायै यैबो गावनि जेबो सासे एनथारफ्रनिरसिब हायोबा माने गुबखौ एफ्रुब खालामनो हायो। बेफोरबायादिजों बहुद माने जोंनि जि गेजेराव एवेरनेस होयोब्ला माने माबाफ्रा दावगागौ आरोखि जोंनि लाइमोनफ्रा। गाव निजेनो निजेनो जब मोनखाबाय लोगोसे से गुबुनखौबो फिनो हानाय बा सोलिहोनो हानाय बेफोरबादिखौ जोङो मावनो लानांगौ आरोखि।
औ औ। दा जोंहा बिदिनो ओ बेखार जेंनाया बारायनायनि थाखाय जोंहा माने जोंओ फाय-फायनानसियेलि बा थाखा फैसानि जों गोबां फ्रब्लेम जाबोनो हमदों। जोंनि ओ इन भारतावहाय बिदिनो ओ मा होनो जेनेबा जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैलाबायनाय बिब्दि माइग्रेसन बेफोरनिखौ नुनो मोनदों आरो। आरो आं सानो जेनेबा ओ ओ बेखार जेंनाया बारायोब्लाथाय जोंना एसे क्राइमफोरनि जेंनायाबो एसे ओ बारायनाय बारायो नामाथाय बेखौ
नंगौ नंगौ निस्सय नंगौ माबा मोनसे जेनेबा ओ खामानि गैला नालाय आरो साननानैबो साननानैबो गाव माबा जाबाय मा होनो दिडप्रेस जाबाय ओमफ्राय बेहायनो बायदिसिना क्राइम बा रबेरिस बेफोरबायदि सिखाव खावनाय बिदिखौ मावफ्राङो आरो। सानस्लाबनो हायियाव थाखा फैसानि आंखालाव
औ।
बेफोरबो माखासे आनइमप्लयमेन्टनि फ्राय फैनाय प्रब्लेमस होननानै जों साननानै लानो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां, बेफोरखौ जों दासान्दि आरो नुनोबो मोनदों। बांसिननिफ्राय बांसिन क्राइमफोरखौबो जों खोनानोबो मोनो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजोंहाय।
टाउन सहरफ्राव आजिखालि सोरनिफ्रायबा सना सुस सना सिख ख'नाय सोरनिफ्रायबा फैसा सिख'नाय। बेफोरो बांसिन बे लाइमोनफ्रा खामानि गैया जेबो इनकाम गैया बेफोरनिफ्रायनो जानो हमबोदों आरो।
औ औ। दायो जोंनि गामि ओनसोलफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो गामि नागारनानै गोजानाव बिब्दिनो हाजिराफोर बिदिनो मावहैना थानायफोरखौबो नुनो मोन्दों। ओ जेनेबा जब अपरसुनिटिफोर गैया, बिदिनो खामानिफोर मावनो बेनिखायनो बिथांमोना गोबां खम सम दामफोरावनो जेनेबा हाजिराफोर मावनो गोनां जादों आरो। बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों बिथांमोना गोजान जायगायाव थानानै गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय खस्थ' खालामनांगौ जादों आरो।
उम नांगौ समाव न'खरजों थानो मोनला फेमिलिजों थानो मोनला बेफोरबायदियाव मा खासे आरो नै फेमिलिजों था गोजान जानाय लोगो लोगो ओ फेमिलिनि माखासे मा होनो हिनजाव खारनाय बायदिसि ना बेफोरबो जाफ्लेबाय थानो मोनदों जोंनि समाजफ्राव। माने गोजानाव फिसाइफ्रा गोजानाव थाहैबाय दा न'खराव रावबो गैला सामलायग्रा गैला दा बे फोरनि जाहोनावबो माखासे जोंनि गेजेर समाजाव खारनाय जो माबा माबि बायदिसिना समाजारि गाज्रि थासारिफ्रा जानो हमदों आरो। जुदि न'खर गंसेयावनो थायोमोनब्ला गोजानाव खामानि मावहैनाङामोनब्ला निस्सय बेफोरो एसे खमाव जानानै फैगौमोन खम जानानै फैगौमोन आरो। आरो लाइमोनफ्राबो बिदिनो जौ जुवा बेफोरजों गोदोसोनानै थानाय नङामोन। खामानि मोनबा निसय बिसोरबो मावौमोन। बेफोरो मोनसे जोंनि आनइमप्लयमेन्टआ मोनसे माने गिदिर इसु जानानै जों फैबाय आरो जोंनि बे भारतावल' नङा बे अल वल्ड एन्टाय वल्डआवनो जाहैबाय आरो जोंनि समाज
औ नंगौ नोंथां जेनेबा गोजानाव थाहैयोब्लाबो न'आवफोर जुदि खैफोद आफोदफोर जायोब्ला बा गावनो खैफोद आफोदफोर जायोब्ला जोंहा जेनेबा न'आव हाय जोंनो सापर्ट होफैनो थाखाय जोंहा गोबां असुबिदा जायो आरो गोजान जायगायाव थाहैनानै जेनेबा इमारजेेनसि समावहाय न'आव फैब्रबनो हाया मानो हाया। आरो गावनो जुदि गोजानाव थाहैनानै माबा मोनसे जेंनाफोर जायोब्ला न'निफ्रायबो थांब्रबनो हाया। बेबायदि जों गोबां ओ जाथायफोर नुनो मोनदों आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोल फोरावनो।
औ-औ।
दा बे
बिनि बिनिखायनो जोङो माने गावहाबो निज जे नाजाबाय नाजानाय थानांगोन आरो सरखारनि सायावबो सरखाराबो जोंखौ हेफाजाब होनांगोन।
औ-औ नंगौ नोंथां।
जोंनि गेजेराव माखासे एवेरनेस खामानिखौ जों माबारै मावबा मारै बिजिनेस स्टार्ट खालामबा जोङो फ्रुटफुल माने फिथाइ मोजां फिथाइखौ मोनगोन आबादखौ जों मोरै मावबा मोजां फिथाइखौ मोनगोन थिग बेफोरबादिनो माख खासे नलेजखौ जोङो माने गेन खालामनांगोन। जिखुनु इन्टारनेट-इन्टारनेट जों हक बा ए आइ जों हक बा जिखुनु ए माने एवेरनेस प्रग्राम जों हक बेफोरबायाददिखौ जोङो गेन खालामनानै लायोबा जोङो सोलोंनानै लायोबा निसय आनइमप्लयमेन्टा लासै लासैनो खम जालांनो हागोन आरोखि।
औ-औ नंगौ नोंथां। औ दा नै नोंथां जोंनाबो समाबो
स औ दे बिदिब्ला दोनथ' फोजोबनायनि लामायावनो लानोसै औ जागोन दे।
औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों।